हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओं नोंथाङा नोंथांना सबरफोरा मोजाङैनो दङना
औ गासैबो थिगानो दंजोबो दंनायालाय नोंथांनालाय
दा आंनावबो थिगानो दंथ थिगानो दे दा ओं ओंखामफोर जाबायना जायाखै
जानाया जाबाय जोंहा नोंथाङालाय
जोंहा जाथवाखैनो र एसे गोबाव जायो जोङा थाब बिदि खाम जानाय जाया सा लोंखांदो ओमफ्राय खामखौ दा औ जोंहा दा खामखौ दस था एग्र'था इदियावसो जायो आरो टाइमनि बुंनो थाङा दसथा बा सारि दस जा इदि एग्रथाबो जालाय लाङो मालाबा
अ मोजाङानो दे जोंनिया माने थाब थां जां जानाय जायो आरो दा दैज्लां बोथोर नालाय दुब्लि फोथारावबो ओंखारनां गौ गोनां जायो नालाय बेखायनो माने थाबनो जास्रांनानै गावबागाव मा खालानो खालामबाय थाया बिदि आरो ओमफाय आरो फुं ङावनो सिखारनांगौ। हालौनो थाङो हालौनो थांबा ओंखाम ओंख्रि संनानै फुङावनो हैनांगौ जायो आरो
उम उम
आयदानि सायाव सावरायनो होनदों नामा
औ औ औ औ
औ आयदायाथ' माखौ लानानै सावरायनो सानदों नोंथाङा?
आयदाखौथ' आङो जेनेबा जों उम जानाय जानायजों सावरायनो सानदों आरो जेनेबा खाम फोरदो जानाय जेनेबा बाथोन इदो सावरायनो सानदों आरो जेरैबायदि ना बाथोन खांख्राय बाथोन बेनि सोमोन्दैनो आं सावरायनो सानदों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे सावराय राय जायो बेथ बिराद मोजां मोनसे से आयदा होननानै बुंनांगोन। बाथोननि सायाव नालाय जेरैहाय जेनेबा बाथोन थाबा जोंनि खुगानि स्वादाबबो आलादा जायो नालाय।
औ औ।
गोथाव मोनो आरो जेरै दा दै ज्लां बोथोरखा नालाय दैज्लां बोथोरावथ आरो हालौनो थांबा बांसिनानो जोङो बाथोनखौसो लांनाय जायो नालाय। बेयाव ओंख्रि बिदैखो बारा लांनाय जाया आरो बिदै ओंख्रिखौ बांसि माने बाथोनखौ लांनाय जायो।
उम।
दा बाथोन होननानै बुङोब्ला जोङो ना बाथोन ना दा दैज्लाङाव जों बा सायोब्ला होननाय नांखायो ना नङाबा खांख्राइ नांखायो आरो। जाय फोरा माबेबा समाव बुरजा नाङो माब्लाबा समाव खम नाङो। न'खराव जुदि मानसि बुरजाना माने थोस्लाबलाया। फोस्लाबलाया जायोबाथाय बांसिन माने बिदिनो पियास बान लु होननानै बुरजा खालामनानै बाथोन देनानै जायो बा थावजों दैजोंबो फोमोननानै जायो आरो। बाथोनखौ जोंना बान बानलुआथ' न'आवनो मोनखायो नालाय बिदिनो बानलु फिसा आरो बानलु सिब्र' बेफोर बानलुफोर राबो थाखायो ना थ' बे बालु सिब्र' फोर जों आरो लोगोसे पियास होनानै सामब्राम गोजाया बे सामब्राम गोजा सामब्राम गुफ फुर हाइजें बेफोरखौ होनानै नाखौहाय एवखांना ला नानै थावजों फ्राम फ्रामनो ओमफाय थबसियाव देनानैबो जायो आरो लोगोसे माब्लाबा माब्लाबा ओ बिदिनो बानलुफोरखौल' देग्लिनानै ओमफ्राय दै थाव एसे होनानै नै दैजोंनो फोमोननानै थुुग्लिनानैबो जायो आरो पियास बानलु होबथानानै नोंथांमोननि थिं बोरै जायोबा?
जोंनिथिबो बिदिनो जेरैबायदि दाथ' दैज्लां बोथोर होमबाना दुब्लि फोथार बा दा जेनेबा खायसे खायसे गामियावथ' दैमा थायो खायसेयाव थाया बा दैमा थायो बेफोर दैमायानो दै बुर बुरजा जाबाथाय अखा हानानै दै बुरजा जाबाथाय नाफोर मोनोना ना फितिग्रि ना मावा आरोमबां बे गांजेमाफोरबो मोननाय खांख्राइफोरबो मोननाय थाङो। ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय मालाबा ओमफ्राय ओरैनोथ ओरैनो थावजोंबो ओरैनो गोरानै एवना जायो ओमफ्राय आरो मालाबा थ जोङो मोनसे जानोलुबैयोना जेरै ना बाथ थोन जे माने जेरै बायनाय बायनाय नानिसाय माने दैमा फोराव मोननाय नाया साबसिन जायोना बेफोरनि बेफोरनि माने ब बाथोनखौ बांसिन मोजां नाङो जानानै बेनिखायनो बाथोन बानायना जायो होन जोंनिया बिदिनो बानायनाय जायो जेरैबायदि सामब्राम गुफुर पियास ओमफ्राय बानलु जेरै बानलुआथ न'आवनो थायो फांसे फांनैथ गायनो हाखा हायो न'आवनो बानलु खेबजांबो थायो। ओमफ्राय फिरिंगि फालौ थायो इदिनो आरो ओमफ्राय नाजोंथ' ना ना फिथिख्रिफोरजों थ बाथोन जानोबा नोंनो फानलु गोथ थांखौसो नांखागो एवना लानो थाखाय गोथाव जास फानलु गोराननि मिस
औ औ औ आरो नोंसिनिथिंजाय मा होनो खांख्राइखौ माबायदि माबायदि बानायनानै जायो जेनेबा बाथोनखौहाय? खांख्राइ बाथोनखौ
औ जोंनि जा खांख्राइखौ खांखायखौ जोंनि जा बहुद बेलेग बेलेग खामना जायो आरो मा खायसेया। सावनानै ओ सावनानै सामब्रां फानलु जों देनानै ओरैनो जानाय थाव एसे गो थांहोनै सिम फोलै जायो ओमफ्राय आरो आरो खांख्रायखौ नोरैबो जायो दा जेरैबायदि खांख्रायखौ माने ओ खांख्राय बुजि गाबा आरो जेनेबा। दा जेरै खांख्राया माखासे थार आरो। दा जेनेबा जोंथ दा माब ब्रै माबाबा बाथोन जानाय थाङोना। खांख्रायखौ जुदि नांनायनि बारा बांसिन खांखा फाय मोनोबा। बेखौ मा खामो जोंनिया खांख्रायखौ एसे साफा सुना लानानै बा ब्रास फोरजों जुनानै साफा खालामना लानो नानै ओमफ्राय बोखाव बोखाव लाना नानै बिनि माबाख खौ मोदोम मोदोम खिनिखौ माने जोंनिया देयो आरो ग्रेन्डार मिक्सिनथ‌ आगोलनि दिनावथ ग्रेन्डार मिक्सिनफोर गैयामोन ना । थुपसि थुप थबसि दङोमोन ओमफ्राय सोराबा उलारदोंमोन ओमफ्राय बांसिनानो थब-थबसिखौनो बाहायनाय जायो बि थफसियावनो देनानै नै ओमफ्राय दै एसे लागायलाय ओमफ्राय ओयाव दङ ना सिकनि ना मा होनो बिदि बि सरना लायो सदियों मफ्राय आरो बेखौ सरखांनानै आरो बेखौ देबावो जेब्लासिम जों बिनि माबाया मोदोम बिदिनो मोदोमफोर थानाय बा खांख्राइायाव थ मोदोम हिसादै रोसिफोर बायथा ओंखारखायोना मोनसे ओमफ्राय बेखौ देनानै माने मोनजोबना लानानै साफानो दि ना लानानै बेखौ सरनानै बिनि हाराखौ गारजोबो आरो ओमफ्राय सरनानै बिनिफ्राय माने सब बिदैफोरखौ दिहुनजोबनाय जायोबा बिनि मोदोम माबा फोरफोरखौ दिहुनजनाय जायो। बिदिनो दिहुननानै दिहुननानै जोंनिया जेरैबायदि मस्ला फोर होयो आरो जेनबा फालौ फालौफोरखौ फालौ सामब्रां देनानै लाबाय ओमफ्राय पियासखौ बाय एवबाय एवनानै बेयाव ओमफ्राय फालौफोरखौबो एवना लाफायो आरो खायसेया एवना लाफायो थाव होनो ना ओमफ्राय खायसेथ आरो मैगं गोदौबाय खानायाव होयो । ओमफ्राय जोंनिया आरो जोंहा आरो माबा मा होनो थावआव होनायाव ना लायो फानलु सामब्रां पियास इफोरखो एवनानै ओमफ्राय बाखि बेलेग जेबो नाङा आरो बेयाव ओमफ्राय खांख्राइनि बा दिहुनना लानाय रोसिखो बिखो होनानै इखो होनानै ओमफ्राय एव दसे स संनानै एवनानै ओमफ्रायो इयाव सुंख्रै हालदै होबाय। होनानै नोंनि नोंसोर जिबायदि जानानै मोजां मोनो संख्रिखौथ इ खिनि होबाय ओमफाय होनानै ओमफ्राय ओमफ्राय मस्ला होनानै आं जों म आं मस जोंहाथ एसेबांबो मस्ला जानानै मोजां नाङा जिहेथु। सिगांनि दिनावथ मस्लाफोरखौ बारा मोनो था थाङामोन। ओमफ्राय फ्राय बै जेनेबा खासि थारा होनो आरो जोंनिथिं नोंसोरनिथिं मा होनोबा गंगार बिलाइ नामा
औ औ गंगार बिल
खौबो होयो जिताना मोननोसै टाइमाव होयो बिख बिलाइखौ आरो बेनफ्राय एबा मस्लाबाथाय‌ मस स्ला होयो ओमफ्राय इदिनो एसे मोन संनानै जेने लासे माने बिनि बिनि फ्लेबारा फाया आरो बिनि संनाया जा फाय अ अ फायो आरो ओमबाना फायालासे अ अ स संबाय थागोन आरो फैयालासे ओमफ्राय जिताना एसे गथा जालोग गोन रानगोन होमबानिया खांना खा मोनबाथाय खांबाय आरो ओमफ्राय इदिनो जाबाय। ओमफाय नोंथां नोंसि जायोना जाया इदि?
जोंनिथिंबो इदिनो जायो जानायालाय बि बिदिनो नों जाबायदि होनदोंना बे खांख्रायखौ गिबियावनो सुनानै ब्रास जों साफा खालामना लायो होननानै। जोंनियाबो इदिनो साफा खांना लासिगोन लानानै ओमफाय मेलेमफोर थायो नालाय खांख्राइनावबो खां ओमफाय बे खलथायाव बेजोंहाय दाबुजोंनो जोंना हानो माने सामुस नङाबा दाबुजों हायखांना लायो इदिनो नों ग्रायनडारफोरावबो होनो हायो होबालाय ओमबाबो बियाव होबा बांद्राय माने ग्लेब ग्लेब थिब थिब जायो होनानैहाय जोंनिया माने एसे देरज्रां देरज्रां खालामनानैनो ओ एसे उन उनो जे बै उन्द्राजे दङ सिलपात दाबो होननानै बुङो‌ना जायगा लाना जायगा बेलेगबो होनो बेयावहाय एसे एस एसे उनस्रां उनस्रां खालामो आरो माने फुरा उनजोबनायबो जाया आरो। एसे दोनो आ ना ओमफाय दोननानैनो इदिनो इदिनो बानलु संख्रि फानलु होनानै मसलाफोर एसे होनानै सामब्राम गुफुर आरो सामब्राम गोजा बेथ थाख थायो‌नालाय जोंनिआव। बेखौहाय होसिगोन। होनानैहायनो इदिनो लाथा लाथा खालामनानै जायो आरोना। ओमफाय आरो बिदि खालामनानैबो आरो जोंना मैथा मैथायाथ दा मोननो थाङो जोंना । दैज्लां बोथोरा
औ दा औ औ।
मैथा गोजा मैथा गोजाजोंबो बेबायदि होनानै जायो ओमफ्राय आरो मैथा मोनसे गोखा मै मैथा गोखा जोंनिथिं बेखौ मा होनो बांगाल मैथा होननानै बुङो आरोना। बे मां बांगाल मैथा खौबो माने जोंनिया बेयावबो होनानै जायो आरो। ओमफ्राय इदिनो संना सावनानै जुदि खांख्राइ बाथोन जायोबा जोंनिया बे ओ मायसुन्दुरि होनो ना? एसे बेयावबो मोदोमनाय दङ। बेबो मस्ला हारिनि दं। थारमाने बिखौहाय होनाय जायो बेखौ होनानैबो जायो ओमफाय बे गंगार दुन्दियाखौबो होनानै जायो ओमफाय आरो दुदियाफोरजोंदि मोनोबा दुन्दिया फोरजोंबो सावो माने खांख्रायखो सावनानै बानलु फोरखौबो सावसिगोन सानफ्राम गुफु फोरखौबो सावसिगोन सावनानै जनो थबसियाव होनानै देनाय जायो आरो।
औ।
औ बिदिबा नोंथां दोनथलायनोसै नामा? समाबो जोंना खाथि सौफैबाय माथो
औ औ दे होमबालाय न गोजोन्थों।